हेल' औ औ खोनादों खोनादों ओ दा आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय दा नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला जों बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै बा जों बिफां लाइफांखौ ओ माबायदि गायनांगौ बा मानो गायनांगौ बे नि सोमोन्दै जों सावरायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां हागोन सम दं ।
औ औ थारैनो जों ओ टपिकआव सावरायसै नङा होमबा?
औ ।
औ दा बिफां लाइफां गायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जायनाखि जोंनि जों बिफां लाइफांखौ जों मिथिग्रोनांगोन बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जायनाखि जोंनि ओ थांनानै थानायनि मोनसे गोनांथार मोनसे माबा मा होनना बुंगोन मोनसे मोनसे गोनांथार ओ बेसादफोर होननानै जों बुंनांगोन आरो जायनाखि जोंनो थांनानै थानायाव ओ जोंनो अक्सिजेन जगायनानै होयो नङा होमबा? आरो बेनि अनगायैबो जोंनो ओ थांनोथा ओ जोंनि जोंनि आबहावाखौ मोनसे गोग्गोयै लाखियो जोंनि थांना थानायाव। जायनाखि जों ओ बिफां लाइफांफोरनि सायावनो जों सोनारनानै ओ जों थांनानै थायो। आरो बिफां लाइफांफोरनि सायावनो सोनारनानै गोबां जिब जुनारफोरा थांनानै थायो जायनाकि खि ओ जों ओ सुबुं माहारिया जोंनि जिउ खांनाय ओ मानसिफोरनि जिउ खांनायाव जायनाखि ओ मोनसे ओ ओ मोनसेयै खेंसालियै सोनारलायनाय मोनसे थायो नंङा होमबा ओ जेरै। जुनारफोरजों जोंनि ओ जिब मानसिफोरजों बि मोनसे ओ हिंसालियै गासिबजों। निजों सोमोन्दो दंजोबो जायनिदारै बिसोर ओ बिसोर जिब जुनारफ्राबो बिफां लाइफां ओ निथा। थाखायनो बिसोरो ओ थांनानै थायो आरो दा ओ बिफां लाइफां। बिफां लाइफ जोंनि जोंनि सुबुं ओ जोंनि बुहुमावहाय जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बां। बांबोगासिनो दंङ जायना जायनि जाउनावहाय जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै औ। अरनबारिफोरखौ दानफायनानै जों मानसिफ्रा बेवहाय थानो लादों बायदिसिना रोखोमै आबाद। खालामनो लादों दा बेफोरो मोनसे ओ जोबोद जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा दा बेनिखायनो। बे बेफोरखौ सोलायै जोंङो। जोंनि जोंनि ओ जिउ खांलांनायाव ओ बेफोरखौ ओ जोंनि जिउ खा। मानोनायाव गोरलै राहायैनो जों ओ जेन'बा। ओ बेफोरखौ ओ जों खोमायालासिनो बिफां लाइफांफोरखौ खोमायालासिनो जोंङो ओ बैफोरखौ ओ। जों माबोरैहाय सेफटियै लाखिबाय थानो हागोन जों बेफोर बेफोरखौ जोंङो ओ सावरायनो था। थांङोब्ला जों गिबियावनो जों ओ ओ बिफां गायनाय बिफां गायनायनि सोमोन्दै ओ जोंङो बा। बिफां गायनाया जोंनि गोसोआव बे थानांगोन आरो बिफां गायनाय। ओ जेरै जों बिफांखौहाय जों माखासे। ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो बा जोंनि न'फोरावनो जोंङो बिफांफोरखौ ओ। गायनांगोन नंङा होमबा जों जोथोन लानांगोन अननांगोन बिफां गायनायनि। बि बिफां गायनाया बेल' नंङा खि जाया जायखिया मोनसे बिफां गायनाय बेल। नंङा होमबा जेरै जों गय बिफांफोरखौ जों गायनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जों माखासे जोंनि खामानियाव होनायहाय। जि जेरैहाय ओ सिगुन सिगुन दंफां ओरै। जेरैहाय उग्रु दंफांफोर जायनाखि जोंनो अक्सिजेन होनायजों लोगोसे जोंनो मोनसेहाय रां। खावरि खामानियावबो मोनसे हेफाजाब होयो नंङा होमबा बिनि अनायबो जोंङो बिफां लाइफां। फां होनना बुंङोबा जेरै ओ लबार लबार बिफांफोर साहा बिफांफोर जायनाखि बिसोरो मोनसे। ओ सुबुंनो। थांना थानायनि राहा होनायजों लोगोसे आरोबाव जोंनि आबहावाखौबो गोग्गोयै लाखियो नंङा होमबा। ओ दा दा नोंथांङा नोंथांनि। ओफ्राय इसे फोरमायहरदो ओ बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै।
औ जोंङो बिफां लाइफांखौ गोमानो थाखाय नांगो होननानै बुंङोबा नोंथांङा बुंलांखाबाय। बिफां लांफांङा जोंनो अक्सिजेन होयो नंङा होमबा बिफां लाइफां गैयाबा जों। अक्सिजेन गैयाबा जों सुबुं माहारि बा जोंङो जिब जुनार रावबो बे बुहुमाव। जिब जन्थु थांनानै थाया बेखायनो जोंनो अक्सिजेना जोंनो। गोनांथार बयनिबो जिउआव बा मानसि लोगोसे जिब जुनार बयनोबो गोनां। आरो जों बिफां गायनांगौ होननानै बुंङोब्ला जोंङो बयबो बिफांखौ गायनांगौ मानो थाखाय बेनो। गासै बाथ्रायानो बेयाव हाबना दंङ जायखौ जों। अक्सिजेन मोनो नंङा होमबा नों अक्सिजेन थाबासो बे जिउ मोनसेयाव जों थांना थानो हागोन। बिफां लाइफां होननानै बुंङोब्ला जों बिफां लाइफां गायनानैबो जों रां आरजिनो हायो नंङा होमबा नों। बिथांङा बुंलांबाय रबर बिफां गायनानै साहा बागान खालामनानै। गोबां मानसिया रां आरजियो बिदिनो गय बिफां बिदिनो गोबां जोंङो थालिर बि। बिफांजों लोगोसे नोंङो। गोबां जायखौ जोंङो दानफायनो हायो नंङा होमबा जाय बिफांखौ जोंङो दानफायनो हायो। बे बिफांखौबो जोंङो गायजायो जेरै थालिर बिफांखौ जों दान। मानो दानो हायो नंङा होमबा जायखौ जों मोजां बिफां जायखौ जोंङो। फाख्रि बिफां गिदिर गिदिर बिफां जायो जोंङो मोजां अक्सिजेन होयो बेफोर रखम बिफारखौ जों दा। निया मोजां नङा होमबा जोङो सिगां जोंखौ जोङो जोबोर बेसेन गोसा होननानै जों बुङो नङा होमबा? बिफां बेनिखाय माने गाड हाजानायावबो जोङो बाहायनाय जायो आरो। नङा होमबा? जोङो खायसे बिफांखौ जोङो दाननो हायो आरो खायसे बिफांखौ जोङो दानबाबो जों बिफां गायफिननो नांगौ आरो जों बिफांखौ दान आरो जों बिफांखौ गायफिननांगोन आरो जों फांसे बिफां दानोबोला जोङो जि फां बिफां बिफां गायनांगौ होनाया बियो रोखा आरो जोंनि बे मोनसे जोंहा स्ल'गान बायसा दोङो आरो आरो जोङो बिफांखौ गायनांंगौब्ला नोंथां जोङो जुलाइ जुन माहायाव जों बिफां मे जुन जुलाइ माइायाव जुदि बे मास मोनथामाव जुदि बिफांखौ गायोब्ला बे बिफाङा खुनु मथे थैया आरो बे बिफाङा अरायबो बे बिफाङा थांनानै थागोन लास्ट आगष्ट'सिम जोङो हागोन आरो बे मास मोनब्रैया जोङो बिफां गायनो हायो। जुदि मे जुन जुलाइ बे माहायाव जुदि बिफां गायो बे बिफाङा थैया आरो। बे जोंनि मोनसे इनभारमेन्ट आरो जोंनि बे आसामाव नांगौ रोखोमनि जों अखा हाखायो। बेनि थाखाय जोङो बे बाराव जोङो बे मास दान मोनथामाव जोङो बिफां गायबोला जोंनि थाखाय मोजां आरो आरो जों बिफां गायनानैबो जोङो फिथाइ सामथायाइबो जों मोनो बे फिथाइ सामथायाइखौबो जों फाननो हायो। नङा होमबा नोंथां? जेरै खान्थाल फिथां फिथाइ जेरै गय फिथाइ बिदिनो जोङो जाम फि थाइ नङा होमबा थाइजौ फिथाइ बि खम जोङो फिथाइखौ जायखौ जोङो बिफांखौ दानाबाबो जों फिथाइखौ मोनजाबाय थायो नङा होमबा? बेफोर रखम बिफांखौबो गायना लानांगौ जोङो नङा होमबा? जोंनो थाखाय जानायनि आदारनिबो गोनां नङा होमबा? बिफाङा जोंनो गोबां अक्सिजेन ल' नङा बिफाङा जोंनो जोंनि मानसिनि हारिनि जानाय आदारखौबो बिफाङा जोंनो जगायनानै होयो नङा होमबा? जाय आंखौ मख'नानै गालांखाबाय खान्थाल बिदिनो नालेंखर बिदिनो जोंनो गय थाइजौ थालिर बिफां बेफोर रखोमा जोंनो अक्सिजेनल' नङा जोंनि जानाय आदारखौबो जोंनो लो गोया माने जोंनो दिहुननानै होयो आरो नङा होमबा? बेखायनो जोङो बिफांजों लोगोसे जोंनो जाग्रा बिफांखौबो जोङो जाय फिथाइ सामथायाइ जाग्रा बे बिफांखौबो जों गायना लानो गोनांथार आरो। मानोना जोङो मानसि हारिया जानानैसो थांनानै थायो नङा होमबा? जों अक्सिजेनजों लोगोसे जों आदार जानानैसो थांना थायो बेखायनो जोंनो फिथाइ सामथायाइ जानाय बि बिफांखौ जों गायना लानाया साफ्रोमनिबो बिबान आरो नङा होमबा नोंथां? आरो नोङो बेखौ बेफार फालांगि खालामनानैबो जानो हायो आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ मा मा बिफांनि फिथाइ सामथायाइखौ बांसिन मोननाय जायो नोंथां?
औ ओ फिफां ओ फिफां लाइफांनि साम फिथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियावहाय बिदिनो खान्थाल फिफां खान्थाल बिफांनि फिथाइ आरोबाव थाइजौ बिफांनि फिथाइ आरो बिनिफ्राय लिसु बिफांनि फि थाइ जों बेखौ मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों माखासे लेरख' जायखिनि लेस बो होनो खोमा गुबुन गुबुन जायगायाव आरो औ आरोबाव जोंहा गय गय बिफां गय बिफांनि फिथाइ जायनाखि ओ जोंनि दा जोंनि दा जोंनि ओ ओनसोलफोराव जोंनि गामि ओनसोलफोराव नायोबा गय बिफांखौनो आजिखालि बांसिनै गायनायखौ नुनो मोनसै आरो थारैनो बेयो मोनसे जोबोद मोजां कमारसियेल नोजोरजोंबो बियो मोनसे ओ रांखावरि आरजिनानै होयो गय बिफाङा बिनि अनगायैबो जोंनो जायना खि जोंनो ओ नांगौ जानाय जोंनि थांना थानायाव नांगौ जानाय जेनाखि अक्सिजेन जायनाखि गोनांथार सुबुंनि जिउआव ओ मान ओ सुबुंनि जिउ नङाबाबो बो ओ जायखि जिउआरिफोरनोनो बेखौहाय ओ जायना खि गोनांथार अक्सिजेन बेखौहाय जगायनानै होयो आरो दा बियो मोनसे ओ जोबोद मोजां। आरो जायनाखि ओ बिफां लाइफाङा बिफां लाइफां गायनाया जोंनि मोनसे ओ बा माबा मोनसे ओ मा होनो बेखौहाय जों ओ बिफां लाइफां बिफां गायनानैबो जों ओ कमारसियेलनि जेरैबा रांखान्थियारि आरजिना लानो हागोन आरो जेरै नोंथाङा होलांनाय बायदि जेरै जोङो जोङो जानो मानसिया माबाना ओरैनोल' थांनानै थाया नङा होमबा जानानै-जानांगौ जायो। जायनाखि जों जानो जानो थाखाय जों माखासे फिथाइ सामथाइफोर होग्रा जायनाखि बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनो हायो ओ जायनि गेजेरजों जों आबहावाखौ ओ बो रैखाथि खालामनो हायो नोंथाङा होनलांबाय दहाय थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जोङो खमसे खम बोसोरथामसिमसोबो आरामै गायनानै ओ जों बिनिफ्राय फिथाइबो मोननो हायो जायनाखि आरो जोंनि आबहावाखौबो जों गोग्गोयै लाखियो आरो आरो बिनि अनगायैबो जों बेखौ दानफायनानै गोदानै गायफिननो हाबाय बा दस्रा बिफां लाइांफोर गायनो हाबाय आरो औ दा बेबायदि रोखोमैनो उम‌ ओ बिफां लाइफांफोरा खौ गायनाय नुनो मोनो आरो जों समाजाव दा आथिखालाव गोबां ओ रोखोमै बिफां लाइफांफोरखौ गायबाय थानाय नुनो मोनो आरो बिनि फिथाइ ओ फिथाइ सामथाइनि अनगायैबो जोंनो माखासे फिफां लाइफांफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनाव मोनसे एवारनेस होननाया जों खम नुनो मोनदों आरो जेनेबा जों बिफां लाइफां गायना दोनबाय जोंनि बे-बेखौहाय जोथोन लानांगौ ना मानांगौ जोंनाव बे मोनसे ओ मोनसे एवारनेसा बेयो खम नुनायखौ नुनो मोनो आरो ओ ओरैनो गायना दोनबाय बे-बेखौ बेयाव जों बेरा होनांगौ बा जोथोन लानांगोन दै दैखौ दै होनांगोन दै लुनांगोन जोङो बेखौ थांजासिम जो थोन लानांगोन थ बेखिनिखौ जोङो ओ मोनसे ओ मोनसे बयबो जों साननो हानांगोन आरो औ दा लामा सामा बिफां लामा सामाफोराव जों बिफां लाइफां गायो लामा संबायनायनि थाखाय बे जोबोद मोन से मोजां दा जोंनि मोनसे मावनांगौआ जाबाय जों बिफांखौ गाय गायनानैल' दोनदों आरो जों बे बेखौ माखासे जोथोन लानांगोन। नङा होमबा जों बिनि आबाद लानांगोन जायनाखि जोंनि आबहावाखौ समायना खालामनानै लाखियो।
औ जों बिफांखौ गायब्लाल' जाया जों बिफांखौ जो जोथोनबो लानांगोन नङा होमबा जेरै जों लामाफोराव गायोबोब्ला जों फेनसिं होनानै मोजां गायोब्ला मोजां नङा होनबा अब्ला नोंनि नोंथांनि गायनाय खस्थ' दुखु गथ'नि फिलुआबो होगोन आरो नों जुदि गायनानै ओरैनो ओ फट' थिखांनानैल' नोङो ससियेल मिडियाआव होब्लाल' जाया नङा होमबा नों गायनायनि उनाव नोङो बे बिफांखौ जोथ थोन लानानै फेनसिंआव बेरा होनानै नोङो बेखौ फेदेरनो हायोब्ला नोंहा बेनि फ्राय बांसिन मुलाम्फा दङ आरो नङा होमबा जायखौ नों खस्थ' खालामनानै गायदों बिनिफ्राय नोङो फिथायखौबो मोनगोन आरो बे बेखायनो जोङो बिफां गायनांगौ जोङो बोसोरै जों बिफां गायनाया जोंनि साफ्रोमनिबो सुबुं माहा हारिनि दायथ' नङा होमबा।
औ औ
मिथिंगाखौ रैखा खालामनाया जों मानसियासो नङा होमबा जिब जुनाराथ' दिनै मिथिंगाखौ रावबो गुबुंले खा खालामाखै हा गाज्रि खालामाखै मानसियासो खालामनानै लादों नङा होमबा बेखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ। अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायाबो समाबो जाबाय जों जोंनि सावरायनांगौ टपिकखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ औ दोनथ'नोसै नोंथां औ नोंथाङा नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गावनि साननायखौबो आंनो फोरमायना हरनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां।